औ हेलौ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां।
दा जिरायनानै दं नोंथां
औ आं नोंथां जों दस से सम होनो होनो हायोबा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन माने
अ ओ होनो हागोन नोंथां। ओ जेबो उसुबिदा गैया
आं बेखौनो सावरायनो सानोदि नोंथांजों। जों जों जौखौ जे लोङो बे जौआ जों सुबुं माहारिनि थाखाय मा खहा लाबोयो। मा मुलाम्फा लाबोयो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ थारैनो ओ नोंथाङा जि आंजों सावरायनो होननानै लादों। दों ए जौ औ जोंनि जोंनि जोंनो मा मा मुलाम्फा होयो आरो मा जोंनि मा खहा खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
उम जौ होनना बुंनाय लोगो लोगोथ' जोङो गिबियावनो जोङो मुलाम्फा होनायखौथ' जों नुबो न थ' बेवहाय। जायो। जिया बाहायो बेखौ लोंनानै जौ बे जों
औ हेलौ नोंथां नोंथांनि आवजखौदि खोनानो मोनासै हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनियावसु खोनानो मोनासै जे हेलौ नोंथां।